हेलौ औ औ नोंथां खोनादों औ औ खोनादों नोंथां। नोंथाङालाय?
औ नोंथां खोनादों। जों अ नोंथां। जों दा बर'नि जानाय
औ औ नोंथां औ औ जागोन नोंथां सावरायजागोन। दे अब्ला नोंथाङा बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायग्रोना होदो आरो आंबो जा मिथिगौ बेखौ फोरमायगोन। नोंथाङाबोथ' बर'नि जानाय लोंनाय होनब्ला मोनथिखायो नङा होनब्ला?
औ नोंथाङा आं जा मिथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव इसे फोरमायनोसै। बर'नि जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोंनाथ' बर'नि ओंख्रिया आ अनला खारै।
औ औ बर' सुबुंफोरा गासिबो खारै जाखायो जिहेथु
औ।
आरो बे औ औ अनला खारैखौ मानिफ्राय मोनो एबा बानायनाय जायो होनना बुंब्लाथ' जोङो अनला खारैखौ माइरं गिबियाव माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो ना नोंथां।
औ नोंथां बे माइरंखौ गिबियावनो सोमग्रोना लानांबाय।
औ औ सोमखांनानै औ गुरै औ औ जेब्ला गुरै जायो औ। अब्ला बेखौ माने औ बोखांनानै देनाय जायो नोंथांनो औ औ औ पिंखि एबा उलार
बेनि उनाव अनला खारैखौ संनो थाखाय
सारायखौ अरदाबाव जाननानै औ अरदाबाव जाननानै सारायखौ होनाय होना जाननानै बिदिनो दाउजों अनलाजों दाउ संगोनबाथाय गिबियाव जोङो माने दाउखौ एवफ्रामग्रोना लानाय जायोना नोंथां। औ बिदि बिदिनो एवफ्रामग्रोखांनानै जेब्लानाखि दाउआ मोजाङै एवफ्रामनाया जायो अब्ला
बेखौ बोखांनानै थोरसि बा दाबोराव दोननानै बिदिनो बे बे सारायावनो दै हरनानै दैखौ जेब्ला गोदौ होयो बेवहाय बे अन अन गुन्दै जायखौ माइरंनिफ्राय देना लादोंमोन बे गुन्दै दैखौहाय माने बे गोदौनाय दैयाव गारसोमना होनाय जायोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेवहाय गारसोमनानै बिदिनो गोबां सागुं सानो गोनां जायो। मानोना बेयो गथा खायो नङाब्ला बिदिनो सागं सायो एबा गारबा जायखौ बुङो खोस्लि बेजों माने एरबाय थानांगौ जायो। अनखौ खौहोखांनायनि उनाव उन गुन्दैखौ आरो बेनि उनावहाय बेवहाय खारै होनाय जायो।
औ
खारै होखांनानै बिदिनो बेदरखौ होनाय जायो। बेदर एवफ्रामना दोननायखौ।
खारैखौथ' मानिफ्राय मोनो होनब्ला नोंथाङाबो मोनथिखायो नङा होनब्ला।
औ नोंथां बेखौ थालिर बिफांनिफ्राय बेखौ थालिर बिफां खौ दानफायनानै
बिफांनि बिगुर जिहेथु थालिर बेखौ माने बिफांखौ जिरनानै सान्दुुंआव फोरान नानै
फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला रानो अब्लाथाय बेखौ माने ओ सावनाय जायो आरो सावनानै बिदिनो जेब्ला बियो ओ सावखांनानै हाथ'फ्ला जागोन औ हांगार जायखौ बुङो हाथ'
हाथ'फ्ला
जेब्लानोखि बेयो जागोन अब्लाथाय माने बेखौ जोङो मोजाङै लाबानै दै होनानै सरनानै जे रोसि ओंखारोना बिदै बेखौ खारै बुङो खारैआथ' गोबाब जायो नोंथांना!
औ नोंथां।
आरो बेखौ बेनि थालिरनि अनगायैबो बेखौ माने गुबुनजोंबो बानाय नाय जायो जेरै सबाय ओ सबायाइ बिखबजों बानायनाय जायो नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ
औ नोंथाङा मिथि
बेखौ जिरखांनानै जेब्ला मोनो औ बेखौ बिखौ मोनबाय मानाय आरो बिदिनो
मैथ्रु बा मैदुफुलनिफ्रायबो बानायनाय जायो नोंथां बेखौ खारैखौ
औ नोंथां।
बिदिनो बेयाव खारै होनानै अनला खारै नालाय जिहेथु खारै नङाब्ला जाया बेखौ संनाय जायो बिदिनो आरो बर'नि गुबै ओंख्रि होनोब्लाथ' जिहेतु नारजि अमा जायखौ बर' सुबुंफोरनि गुबै मैगं गुबै ओंख्रि जानाय लोंनायनि गेजेराव
औ बे नारजि जानायखौ अबे बाबेनिफ्राय मोनो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ
औ औ नों मिथिगौ नोंथां नारजिखौथ' गिबियाव फाथो गोथां मैगं फाथोनिफ्राय औ मोननाय जायो बे फाथोखौथ' उनाव फोराननानै नारजि जायो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
गोरान खालामनानै नारजि मोनो बिदिनो बेखौ नारजिखौ माने जेब्ला गोरान जायो गोरान जानायखौ नारजि बुङो आरो बिदिनो बेखौ अमाजों संनो थाखाय नारजिखौ नार्जिखौबो खारै होनानैसो संनाय जायो आरो बिदिनो खायसेया गोबां रोखोमै सङो जेरै नारजि दोलो संनाय जायो बांसिन बांसिनानो नारजि दोलो संना जायो नोंथाङाबोथ' नोंथाङा औ नोंथां खोनादों नोंथाङाबोथ' नारजि ओंख्रि मोनथिखायो जायोना नोंथाङा नारजि
औ नोंथां जायो जाफेरबाय
आरो बे नारजि अमानि अनगायैबोथ' जोंहा मा होनो नोंथां सबाय साम' मोनथिगौना नोंथाङाबोथ' जाखायो औ बिदिनो सबायजों साम'खौबो जोङो साम'आबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै साम' गुसुं साम' गोलाव बिदिनो
औ
खौ बिदिनो दैमा बिलोफोरनि ओमफ्राय खननानै बा हाखरफोरनिफ्राय लाना फैयो गिबियाव बेखौ लाबोनानै बिदिनो सोमनानै। सोमनानै बिनि गाज्रि जिहेथु खिगार होनाय जायो बेखौ बिनि उनावहाय। बेखौ माने दाननानै बिनि बिखबखौ माने बोखारनानै बि बिदिनो साम'खौ सबायाइजों संनो थाखाय सबाइखौ गिबियावनो। खायसेया रुग्रोना लानाय जायो बिदिनो सबायाव खारै होनानै बिदिनो साम'खौबो गिबियाव एवफ्रामग्रोना लानानै बिदिनो उनावहाय जेब्लानाखि गोदौवो अब्ला साम'खौ गारसनना होनानै बिदिनो साम'जों सबायाइजों संनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो नाफाम नाफामखौथ' नोंथाङा मोनथिखायोना?
औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ।
नाफाम
नाफाम मोनथिगौ नोंथां।
अ दे मिथिगौबा नोंथाङा एसे फोरमायलाय
नाफामखौ जोङो गिबियावनो ना नाखो जेनेबा दैमा एबा बिलोफोरनिफ्राय गुरना लाबोनानै बे ना फिसाखौ। सान्दुंआव
सानदुङाव जों औ अरनि उखुन्दै
उखुन्दैयाव
बिदिनो जेब्लानाखि औ एबा गोरान जायो औ।
अब्लाना बेखौ दिखि दिंखि एबा उलारफोराव देनाय जायो।
देनाय जायो आरो बेवहाय देनायावथ'। गोथां बिदिनो माबाफोरबो होदेरनाय जायो औ थास'।
बेवहाय थास' थास' बगा गोसोम
औ गोसोमनिखौ बांसिन होब्ला गोथाव जायो होनना सानो आरो मानियो।
औ बिनि उनाव बेखौ देखांनानै औवानि हासुं दाननानै। नानै औवानि
औवानि हासुङाव सोनाय जायो औ। बेवहाय सोना दोननानै औ। सेवोबा जाजानाय जायो औ। जेब्ला बियो जाजानाय जागोन अब्लाथाय बियो माने जोबोर मोजाङै मोदोमनाय मोनसे फैखायोना नोंथां।
औ नोंथां।
जोबोर गोथाव जायो बेवहाय माने खायसेया देनायावनो नाफाम देनायावनो खारैबो। एसे होखायो खायसे आरो होआ।
औ
बिदिनो जेब्ला जानाय नाफामा जेब्ला देखाङो अब्लाथाय।
जेब्लानाखि नाफाम देनाया जानानै बेखौ जाजानायसिम से दान बा से खावसे दान दोनखांनायनि उनाव जेब्ला जाजा गोन अब्ला बेखौ माने संफिननानै जानाय जायो आरोना नोंथां। खारै होनानै आरो बेवहाय खायसेया ना होफिननानै संफिनना जानाय जायो। बिदिब्ला जोबोर गोथाव जायो।
नोंथाङाबोथ' नाफाम जाफेरबाय जानांगौ ना?
फेरबाय नोंथां
औ मोजांना नोंथां
मोजां
आरो बेनि अनगायैबोथ' जोङो एम्फौ ला लाथा एम्फौ नोंथाङाबोथ' मोनथिगोन ना बेखौ बर'फोरनि जानाय लाथा एम्फौखौ नोंथाङा माबोरै फिसियो बा मानिफ्राय जायो मोनथिगौ
बेखौ फिनाया ओ जेनेबा बेनि बिदै ओंखारोना
औ औ सिखिरिनिफ्राय जायो औ गिबियाव सिखिरिया बिदै दैग्रोयो औ दैनायनि उनाव जेब्लानाखि सप्तासे बा ओ दाइन गु सान जायो अब्लाथाय माने बे सिखिरिया बिदै दैनाय जिहेथु बिदै बे बिदैया माने फिसा ओंखारो फिसा गोरलै बेयो जेब्ला गोरलै जायो अब्लाथाय बेवहाय माने जेब्ला ओ लाथा एमफौ गोरलै ओंखारजेनो अब्लाथाय बेवहाय थुलुनसि सि बिलाइ गोरलैखौ बा इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होनानै दोननाय जायो औ बे माने इन्दि बिलाइ जायो नालाय बेखौ बिदिनो बियो लासै लासै देरलांबाय थायो जेब्लानाखि बेयो देरलांबाय थायो अब्ला थाय बिलाइखौबोसे गिदिर गिदिर होलांबाय थायो बिदिनो लाथा ए एम एम्फौआ जेब्ला खम देरगोन अब्ला नाथाय बियो माने खेबथाम लोमजायो बिदिनो बिमानि लोमजायो उन्दैनि लोमजायो आरो बिनि उनावहाय जोबथियाव माने गोमोन फैनो थाखाय बा मोननो थाखाय लोमजायो बेवहाय माने गिबियाव माने नाथाय एम्फौआ गिबियाव जाजानायनि थाखायथ' बियो माने गोमोन फैग्रोयो ना नों ना बेयाव माने गोमोन फैनायनि सिगां माने मासे अजा फैग्रोयो बेखौ अजा बुङोना नोंथां
औ नोंथां बुङो
औ आरो जेब्ला बे अजा फैयो अब्लाथाय बेनि उनावहाय बेनि सानसे बा साननै उनावनो माने गासैबो एम बाखि एम्फौफोरा माने गासैबो फैयो आरो गोमोन जानानै बिदिनो बेखौ लाथा एम्फौखौ बिदिनो गोमोन जानानै गोमोनखौ हमनानै ओ लाइ गोरानाव बा गय दुखा गोरानबा मोजां जिफोराव दोननानै नै बेखौ फिथोब थोबनो होनाय जायो बिदिनो फिथोब थोबना नै जेब्ला सानथाम जायो अब्लाथाय बेखौ बोखांनानै माने बेनि सिंनिफ्राय नाय लाथा एम्फौ गोमोनखौ जिरनानै बे गोमोनखौसो जानाय जायो आरो नोंथां नंगौ ना
औ नोंथां
बिदिनो बेखौ जाखां बेखौ जायो आरो बेजोंनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबाङानो जिउ खांनानै रोङो लाथा एम्फौ फिसिनानै नै दाउ अमा लानानै बि बिदिनो बिदिनो एम्फौखौ जाबाय जानानै फानबाय फाननानै बेनि उनावहाय बे फिथोबखौबो फानो फिथोबनिफ्राय आरो जेरै इन्दि खुन्दुं जायोना बेखौ माने इन्दि लुनानै बेखौ माने जि दानाय जायो जि दानानै बेखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा गाननाय जायो फाननाय जायो माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो थ' नोंथां जों जानाय लोंनायनि सायाव सावरायदोंना आरो बिदिनो जेरै सबायजों साम'जोंबो जों मोनथिबाय माबोरै सङो माबोरै जायो आरो बिदिनो नारजिजों अमाजों बेबो थांबाय ओमफ्राय अनला खारै बेफोरखौबो जों मिथिगौ आरो बेनि अनगायैबोथ' जों जोंनि जानायावथ' ओंखामाथ' गाहाय ना नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
ओंखामजों लोगोसे जोङो गोरान जा फायो जायखौ बुङो माने फ्राय एवनानै जायो आरो नोंथांना
औ नोंथां
नोंथां दे अब्ला जोंना समाबो जाबाय उनाव लोगो मोनफिनसिगोन नामा।
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय।
औ दे नोंथां
औ दे